हेलौ
हेलौ नोंथां
औ
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
नोंथांनियाव अ सम दसे सम सम दोङो नामा नोंथां?
औ दङ नोंथा बुंजागोन औ
नोंथांनिया फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोननैस आयदानि सायाव नोंथांनियाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
उम बर' समाजनि हो हाबा एबा जुलि जानायनि बागै नों थाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
गोन नोंथां जोबोर मोजां सोंथि सोंदों नोंथाङा। ओ बर' समाज नि हाबा होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। ओ जोंहा। हाबा होनना बुङोब्ला बे हाबानि ओंथि जाहैबाय जोंहा ओ सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाजों संसार जानाय बा बिसोर थानायनि गेजेराव मोनसे गोरा सोमोन्दो थानाय बेनि बे हाबाया जोंनि अराय ओ जिउ जोबजासिम जोंहा संसार जानांगौ जायो। ओ हाबानि नेमखान्थि बुङोब्ला जोंहा हाबाखौ गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो ओ नेमखान्थि बादियै सोलिबोदों। हाबाया गुबुन गुबुन रोखोम जायो। ओ हाबाया बोनानै लांनाय हाबा दङ' आरो नायनानै लांनाय हाबा दङ' आरो हाथासुनिबो हाबा दङ'। ओ हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा हाबायाव ओ गंसे नखर ओ सेंग्रा बा सिख्लानि नखरखौ लानानै आरो जेंग्रानि न'खरसिम ओ ओम ओ हाबानि खाालारथि खालामनाय जायो आरो हाबानि खालारा थि जायोब्ला जोंहा हाबाखौ ओ गोगोमै खुंनाय जायो आरो। ओ हाबाया जोंहा बिबान लांनायफोर गोबां दङ' नेमखान्थि गोबां दङ'। ओ हाबायाव जोंहा ओ सिख्लानि न'निफ्राय बा सेंग्रानि सेंग्रानि न'निफ्राय जोंहा सिख्लानि न'निसिम बिबान लाबोनाय जायो गामिनि रायजो राजा आरो सेंग्रानि बिफा बा बिब्थै हौवा सानै बिफा बा बिब्थै बिसोर सानैया बिबान लानां बे बिबानाव थिंख्लां मोननै खायो आरो बे थिंख्लाङाव ओ जाग्रा मुवा लाव फान्थाव बेबायदि ओ सिङाव सोननानै लाना फै लाना फैनाय जायो आरो गाइखेर साफााद बेबायदि सोननानै लाना फैनाय जायो। आरो बेखौ ओ बर'नि रावाव बिबान बुंनानै जायो। हाबानि ननिसिम सिख्लानि हाबानि ननिसिम लाबोनाय बिबान होनना बुंनाय जायो। ओ हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा खैना गोदानखौ थुखैनो थाखाय दै खावनाय जायो। ओ दै खावनानै ओ बर'नि ओ हाबानि हाबा मेथाइखौ खननाय जायो आरो। बे हाबाखौ हाबा मेथाइ दै खावनायाव खनाय खनै जोंहा गामिनि आबै आबौ बा रायजो राजाफोरा दै खावनाय जायो बे दैजों ओ खैनाखौ मोनाबिलियाव थुखैनानै हरनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोंहा हाबायाव ओ हिन्जाव गोदानखौ दख'ना थावसि गानहोयो ओ खैनानि खैनाखौ साजायो। दानि आथिखालनि मुगायावथ' गोबां ब्रेन्डेड उम ओ देलायग्रा मुवा ओंखारबाय ओ जायनि जाहोनाव जोंहा खैना खौ जोबोर समायना नुहोननायखौ जों बांसिन नुनो मोनो गोदोनि दिनाव बिदि नङामोन ओ खालि जोंहा आसान आसान ओ सना माला सिन्दुर बेजोंल' साजायनानै जोंहा हाबाखौ खुंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोंहा हाबाखौ गोबां मोजां मोजां देलायग्रा मुवाजों देलायहोनानै खैनाखौ एसे मोजांसिनै साजायनाय जायो। बिदिनो मेख खैनानै गोबां दाम गोसानि ओ गानग्रा जोमग्रा संना रुफा गानहोनानै खैनाखौ जोबोर नायनो समायना खालामनाय जायो आरो बिदिनो हाबाया ओ खैनानि न'आव जायो। आरो मोनाबिलि समाव खैनाखौ ओ आर'ज गाबनानै खाम दामनानै सिफुं दामनानै थुखैनो लांनाय जायो ओ थुखैनायनि उनाव जोंहा खैनाखौ दोनलांनायनि हाबाफारि फैयो बे हाबाफारियाव ओ खैनाखौ दयो बर मोननिफ्राय लाबोनाय दख'ना थावसि आसार बेफोरखौ गानहोनानै ओ देलायहोनानै ओ बरनि न'खरसिम लांनाय जायो आरो नोंथां। आ बर'नि न'ख लांनायनि उनाव ओ गामिनि गासैबो ओ रायजो राजाफोरा दोनलांनाय जायो आरो बिदिनो बे बर'नि न'खराव फिनाखौ दोनना फैनाय जायो आरो
औ
बेजों लोगोसे बर'नि न'खरावबो गाजा गाजा गोमजायै हाबा खुंनाय जायो। हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ हाबाखौ खुंनाय जायो ओ हाबानि ओ बर'नि न'खरावबो गाजा गोमजायैबो हाबा खुंफुंनो लायो दानि आथिखालनिया ओ जुगाव खैनानि न'खराव ओ गुबुन मोनसे खाालाराव हाबा खुंनाय जायो आरो बर'नि न'खराव गुबुन मोनसे खाालाराव हाबा खुंनाय जायो मानो होनना बुङो ब्ला बेबायदि नेमखान्थिया जोंनि आथिखालनि जुगाव सोलिगासिनो ओ जाहाथे हाबा जानो फैग्रा गासैबो ओ सु रायजो राजाफोरा खैनाखौ नुलाङो नाथाय गोदोनि दिनावबा बेबायदि नङा मोन आथिखालनि दिनाव बेबायादि सोलिगासिनो दङ दा नोंथाङा एसे हाबानि सो मोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
हाबा होनना बुङोबा ओं गोदोनिजों दानिजों जोबोर ओ फारागथि नोंथां ओ गोदो बिदि ओ सो हाबा जाबाबो बिदि बर'फोरनिया साजायनायफोरा गुबुन हारिनि बायदि बिदि गोजौ थाखोआव थांनाय नुनो मोनाखैमोन दानि जुगावथ' ओ जोबोर बिदिनो ओ गोदोर गोदोर टेनाव सोंनानै हाबा खालामनायखौ नु नो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
फ्रा हाबा जाबा हाबा बिदि हाबा खालामबाबो बिदि ओ थालिर बिलाइनि ओ सो-सोंनाय खौ सिथ्ला एबा ओ लान्दां जिरायग्रा रायजो जागायाव ओ सोंनायगोन नुनो मोनो मोनोमोन नोंथां दानि जुगाव ओ बिदिखौ नुनो मोनला। आरो बिदि ओ हाबाफोराव जानाय लोंनाय बिदि ओ रंजा बाजा ओ जोबोर गोग्गोमैनो नुनो मोनोमोन। ओ जानाय लोंनायफोरावथ' बिदिनो अमा नङाबा ओ जुलियावनो ओ मोजां जाया।
औ।
ओ अमाखौ होथारो बर'फोरा। ओ जुलिफोराव हाबाफोराव बि दिनो बायदि ओ ओंख्रि जा नाय लोंनायफ्राबो बिदिनो ओ गोबां आइटेम बिदिनो ओ रंजा बाजा जायै लोङै हेंगारहरो आरो ओ खैनाबोरफोरखौबो बिदिनो ओ बाथौफोराव अ समायलाहोनायखौ जों नुनो मोनो आरज नङाबाथ' ओ बर'नि हाबायानो जाया नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोनि दिन थाराव गैयाबाबो गोदो ओ जों उन्दै समनिफायनो ओ खोनाबोदों आर'ज आर'ज नङाबा बि दिनो ओ जुलिफोरखौ खायफा खायफा जागायाव दाबो दङ हा थासुनिल' होना दोननाय ओ दानि आथिखालनि मुगायाव बांसिनानो आर'ज गाबनानै हाबा होनायखौ जों नुनो मोनो। समायनासिनबो नुयो। ओ बर'रो हारिनि हाबा बाय नुयो आर'ज गाबनानै ओ इसोरनियाव सेराव आर'ज गाबनानै बिदिनो ओ संसारफोरखौ मोजां जयै मोनजाथों ओ बेफोरबायदि नेमै गाबनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
दानि दिनावथ' गोबां ओ बिदिनो गुबुन हारिनि ओ सायबो बांसिन मोजां ओ जुलिफोरखौ खुंनायखौ नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि मादावबो आरो ओ बिदिनो ओ जोबोर नेम थायो ओ बिद जुलि जाखांनानै ओ हौवा हिन्जाव बिदि उनाव ओ बिमानि न'आव हिन्जावनि ओ बिमा बिफानि न'आव जोङो ओ नेवथा एबा आथिमंगल बुङो ओ आथिमंगल जाहैनाय बो जों नुनो मोनो थानायसाय बिदिनो ओ खैनानि लोगो बरनि लोगो बिदि ओ मन्दबाव जिरायनाय खौ ओ लानायखौ जों नुनो मोनो न होमबा ओ बिदिफोरखौ ला लाफ नानै आलासि ओ जानो थांनायखौ जों नुनो मोनो गोबां ओ हिन्जावनि न'नि ओ गोबां बाय बाहागिफोरखौ मान बावनाय ओ बिदिनो जाहोनाय लोंहोनाय हाबाफारिखौ जों आरो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नों थां नांगौ
दासिमबो ओ गोमायाखै बर' हारिया बिदिनो गोबां ओ हाबानि नेमफोरा दासिमबो गोमालांनो हमाखै
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथांनि ओ औ मा होनदोंमोन नोंथाङा
जोंनि बर' हारिनि हाथासुनि खुरनायनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओ जेब्ला ओ हाबानि जरन होनाय बिदि हाबा होखांनाय जोबसोयो अ अब्ला बयबो रायजो राजाफोरा जाख बि सम बिनि उनाव बिथांमोनखौ सिथ्लायाव जि जिरायहोनानै ओ बरखौदों बिनि बरनि बिलोगोखौदो ओ सेथ्लायाव जिराय होनानै ओ होनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओम ओ हाथा-हाथासुनिखौ खुरनाय माने बिदिनो ओ सब सबाय अनला ओंख्रि नङाब्ला अनलाजों दाउ बिदि ओंख्रि नङाबा जोंनि हाथासुनिया ओ नेमा जाया ओ बिदि हाथा खुरना ओ खैनानि बिलोखोजों बिलोगोजों खैना गोदान खौ जों बिदि ओ जानजायाव हि गुफुर फाफेनानै ओ खानानै राननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो रानना-रानना होयो बयबो रायजो राजा जाखांनाय समाव बेखौ बिसोर उनाव बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
खायनो आजै-आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो मोनसे ओ बर'फोरनि हाबानि मोनसे आसार खान्थि
औ-औ
ओ नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि ओ माबायदि सोलियो नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हाबाया ओ एखे नेम खाथिजोंनो हाबा खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा हाथा होनना बुङो बे हाथाखौ दंफांनि ओ मोदोमजों बानायनाय जायो एसे गोथौ गामला बायदि दि बानायनाय जायो बे हाथाया जो आरो जोला थायो बे दंफांजोंनो हाथाखौ बानायनाय जायो आरो
औ
जोंहा समाजाव
औ समा जाबाय नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै ओ गोजोननाय मोनदों नोंथां ओ रोजा रोजा साफ्राफोर थाबाय आंजों रायलायनायनि थाखाय दे बिदिब्ला नोंथां
औ गोजोन्थों